औ खोनादोंना नोंथां औ औ नों थां हरनायनि जाहोना मामोन?
आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ नोंथांजों आं मोन से आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदों। औ बेनि थाखायनो आङो नोंथांनो कल खालामनाय जादों। ओमफ्राय ओ आं सावरायनो थाखाय लानाय आयदानो जा बाय बर'फोरनि जिहेथु दानाय लुनाय औ बे दानाय लुनायनि सायावनो दानाय लुनायनि सोमोन्दैनो सावरायनो थाखाय कल खालामदों आरो जोंहाथ' दानाय लुनाय होनोब्ला ओ बर'फोरनि दानाय लुनाय होनोब्ला आरो गिबियावनो ओ बर' आइजोफोरनि मुंखौ मख'ग्रोनांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
औ बर' आइजोफोरा दे गावसोरनि ओ दोरोङारि गियाननि गेजेरजों गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय समाज दानानै रायजो जानो रोंदों ओ माने दानाय लुनाय दि उम मैयाबा ओ उम उमुक सानखालि फैदों बेबायाददि मोनसे थि सम गैया नङा होमबा? बेनिखायनो जों हमनानै लानो हायो आरो औ जाय समावहाय बिसोरो समाज दानानै रायजो जानो रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो हयथ' बिसोरनि गेजेराव बे दानाय लुनाया फैदों होननानै जों ओ हमनानै लानो हायो दा जिहेथु बर'फोरनि बै समनिफ्रायनो आइजोफोरा बेबादि गावसोरनि नांगौ जानाय गोबांथार गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोरखौ दानायजों लो गोसे आ न'खरनि गुबुन सुबुंफोरनोबो दानानै होनाय बेनिफ्राय ओ गावसोर गाननाय गावसोर गाननायनि अनगायैबो आरो बेफोरखौ आ गोनां जायो बे ब्ला फाननानै न'खरनि रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब होन नाय दा बैफोरबायदिखौ नोजोर होनानै माने सावरायनो थाखाय आं आ थांखि लादों आरो। दा नोंथाङा आं नोंथांनियाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों। आ जितु बे दानाय लुनाय बर'फोरनि आम दोरोङारि दानाय लुनायनि सायाव नोंथाङा ओ मा मिथिगौ एसे माने बेसेबां चिगौ बेखौ फोरमायनानै होदोनो ना।
हेल' बिदा दोरोङारि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायफोरनिफ्रायनो जोङो दोरोङारि दानाय होमबाला जों गोदोफायनिफ्रायनो जोनोम जानायनिफ्रायनो जो नुबोदों जोंनि आइ जोंनि बिब'मोनखौ जेरै जि दाब'नायखो जोङो दिनै नुबोद एं आरो बर'फ्रा जों गाव गायनि गाननाय जोमनायखौ जों गाव गायनि दानानै लानो रोंगौ। जोङो देरै लं दख'ना जेरै गामोसा फालिं बेफोरखौ जों गाव गायनि आखाइजोंनो गावनो दानानै गोदो बर'फ्रा गानबोदों गोदोनि गोदायनिफ्रायनो। आरो बै ओ बै गादानाय लुनाया बबे समनिफ्राय जोङो सोमजि बबे समनिफ्राय जाबोदों होननानै बुङोबा जों बेखौ थि जोङो फोरमायना होनो हाया जोङो आन्दारजों हमना लानो हायो जेबा जिगुजौ जेरै इंराजफोर फायैनि सिगांनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा गावगायनो जि जोमखौ दिनै दाबोदों होननानै जों फोथायनो हायो मानोना आ जोंनि दख खनाफोदाव जोङो गोदो इंराजफोर फैबा जोङो दख'ना आथार गानोमोन सिजोमबो गानामोन नानथियैनो थाय थायोमोन नङा होमबा जों फट'फोराव सावगारिफोराव जों नुबोदों बोरो बोरै गोदो जेनबा जि जोम गानोमोन आरो जोङो गुदुं जि दख'ना माबानिफ्रायसो देहाखौ खोबथानो थाखाय उर जि गानो मोन नोङा होमबा? बेफोरखौबो बर'फोरा गावायनि आखाइजोंनो दानानै लायोमोन आरो। आरो लोगोसे जोङो आथिखालाव जोङो जोंनि बे दानाय लुनाय गाननाय जोमनायाव जोङो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मिथिंगानि बिलाइ मिथिंगानि बिबारखौ लानानैबो सेबखांना नानै होनाय जोङो बेफोराव आगरफोराव नुयोमोन आरो। नङा होमबा नोंथां जेरै हाजो आग' जेरै दउ फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब दिनै दिंखिया आगर बेफोरखौ जोङो गा जोंनि बे गाननाय जोमनायाव एरनायखौ नुयोमोन आरो। आथिखालाव आर'नायइावथ' गोबाङानो बे हाजो आगरखौ बाहायनायखौ जों बांसिन नुयोमोन नङा होमबा आथिखालावसो जोङो बिबारने सान बिबारनि महरफोरखौ एरनाय नुयो बेसर बिबारनि महरफोरखौ एरनाय नुयो बिदिनो बर'फ्रा गोदोबो जोङो आखाइजोंनो गावनि आखाइजोंनो जोङो आगरफोरखौबो एरना दानो रोंगौमोन आरो जों बर'फोरा। नाथाय जों आथिखालाव जोङो दानाय लुनाया एसे खमायलां नुमोनबाय गामि गामि ओनसोलाव जायनि थाखाय जो गामि ओनोलाव थाङोबा साल खुन्थाखौनो जों नागिरनो मोननाय नंला दिनै गासै जोङो मा दख'ना गाननाय जोमनायखोनो जों गुबुननिफ्राय फैनाय गुबुन मेचिनजों दानायखौसो जों गोबाङानो बाहायनाय नुनो मोन्दों बेखायनो जोंनि दानाय लुनायखौबो जोंङो ओ जोंनि हारिमु कालसार हिसाबै जोङो दानाय लुनायखौबो जों लाखिफानो हायोब्ला जोंनि हारिया आरो गोजौ फारसे दावगालांगोन आरो मानोना जोंनि गाननाय जोमनायाबो दिनै जि आइ टेक हाब नंङा होमबा नैरोजा नैजिबा मायथाइ थियाव बेखौ भारत गभमेन्टआ जि आइ टेक जेनो सोसननानै होबाय जेरै बर'नि गानग्रा दखना आर'नाइ बेफोरो जोंनि जि आइ टेक आव हाबबाय मानोना बेखौ जि आइ टि खौ हाबनाय लोगो लोगो बेखौ जोङो रावबो गुबुन जाथिया जोंनि गानग्रा द्रेस जोंनि गानग्रा ग्रा हारिमुनि कालसारनि दखना होननानै रावबो से सेनानै लानो हानाय नंला आरो बेयो मोनसे जोंनि सिकिउरिटि माने रैखाथि जानानै थाबाय आरो बेखायनो जोंङो जोंनि दानाय लु नायखौबो जों फोजौनोब्ला जोङो आइजोफोराबो दिनै जोङो समजों खारफानो थाखाय गुबुनजोंबो समजों होसोफानो थाखाय गाननाय जोमनायखौबो दाला बेनिफ्राय आइजो फोर बिदिनो गाव बा मार्केटाव मोननायखौल' बायनानै गानसै बिदिनो जोंङो हमथानो हाला आरो जों दिनैनि कालसार खौ दिनै जोंनि रांखान्थि हालोदा गुबनि आखायाव थांजोबनायखौ जों गोबां नुदों आरो दिनै जोङो वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैनाय कलकातानिफ्राय नायनि मिसिनजों दानायखौ जेरै नों गानबाय थायोब्ला जेरै बाङालिफोरासो जेनबा जोंनि रां रुफाखौ ओ सेेन लानानै लांजोबनाय बायसा जादों बेखायनो जोंनि मानसियानो लानांगौ जों मानसियानो जों मारकेट लेभेलाव फानना नोंङो रां आरजिनांगौ लोगोसे नों वेभिं सेन्टार खुलिबोला नोंङो जागोन लोगोसे बै मानसिफोरा खामानि मावनानै जोंनियाव जि दागोन बिसोराबो नखर खुंनायाव हेफाजाब होगोन आरो अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानबाय नों थां नोंथांमोननि साइडआवहाय आथिखालाव उइभिं सेन्टार खुलिनानै जि जानाय जि दानाय जि जौ दानायखौ नोंङो ओ खालामो नामा नोंथांमोननि साइडावहाय
औ उम आथिखालावथ' बेबायदि एसेबां जोंनि ओनसोलाव बा खाथियाव गामिनि खाथियाव ओ बेबायदि उइभिं सेन्टार खुलिनानै दासिम दानाय लुनायखौ नुनो मोननाय जायाखै ओरैनो जानो हागौ एसे गोजानाव मोनसेसो दङ बेनिफ्राय आं एसेबां खा खाथियाव बेबायदि थांनानै नुहैनाय जायाखै आं मिथियै बबेबा खना खनलायावबो थानो हागौ खिन्थु आंङो दासिमाव बेबायदि खोनायाखै आरो ओ खिन्थु गो जानाव दासिम गोबां माखासे आइजोफोरा गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि दानाय लुनायफोरखौ नुनो मोनदों माखासे वेभिं सेन्टारफोरनि गेजेरजों ओ बा माखासे वेभिं सेन्टारफोर खुलिनानै बेफोराव बर'फोरनि गोबांथार रोखोमनि दख'नाफोर गामसाफोर बा फास्राफोर दानायखौ नुनो मोनदों बेफोराव गोबां ओ गुबुन गुबुन ब्रेन्डनि मुं होनानै फानदों दा बैफोरो माने ओ बर' आइजोफोराबो जे गुबुन हारिनि सुबुंफोर बादि ओ रांखान्थियारि बिथिंङाव ओ गसंथानो हाबाय बा ओ हौवाफोरजों लोगोसेनो बिसोरबो समानै आवगायनो ओ हाबाय बियो मोनसे बिदिन्थि होयो बिदिनो बेफोर बर'फोरनि जिहेतु हारिमु औ बर' फोरनि जिहेतु हारिमु बे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बर' आइजोफोराबो गोबांथार बिहोमा होनाय खौ बा होगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों आरो दा नोंथांनि आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों ओ जिहेथु बावैसो एसे सिगाङाव नोंथांआ बुंलांबाय दा दानाय लुनाय गोदोनि समाव जेनेबा गोबांथार दायोमोन नाथाय आथिखालाव गुबुन ओ रायजोनि बा गावनि रायजोनि अनगायै गुबुन रायजोनि दा जिफोर लाबोनानै बिबो फानफैनायखौ गाननाय बेफोरबायदिखौ नुनो बांसिन नुनो मोनदों होननानै नोंथाङा बुंलांदों दा बेयाव आंनि सोंथिया जाहैबाय ओ दानि जोंनि जे बर'फोरनि दोरोङारि जिहेथु गाननाय जोमनाय बा दानाय दानाय लुनाय बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय ओ जोंनो जों मा मा राहाखौ खौ लानांगोन ओरैनो मोननै मोनथामसो राहाफोर नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा हेल'
औउ औ नोंथांङा थिगखौनो बुं बुंदों जोङो बिदि खालामनोब्ला जोङो आइजोफोरा सांगांथि मेल लानांगौ होनबा महात्मा गान्धियाबबो आइजोफोरखौ बिदिनो थुलुंगा होबोदोंमोन जोंनि आखाइजोंनो दानानै इन्दि जिनि सला गासै जि जि जोमखौ जोंनो लानानै लागोन होननानै सोरमोनहा स्ल'गान होदोंमोन आरो थिग बिदिनो जोंनि बर'फ्राबो जोंबो वेस्ट बेंगलगलनिफ्राय गुबुननिफ्राय बानायनाय द्रेसखौ जोङो गाना होनानै बर'फ्राबो साफ्रोम आयजो फोरानो इनिसिटिभ लानांगोन मानोना जोंनि रां रांखान्थिया बाङालिफोरनिबा गुबुननि आखाइ थांजोब बोला गोमालांगोन आरो जि दानाया दिरोंयानि हारिमु जि दाय मिथिनाय बेखौ जोङो लाखिनांगोन आरो दा नै फसिस हाजार र्थिस हाजार सत हाजारसिमबो दखाना दामिनि होननांगोन जेरै मेचिनजों दानाया अब्ला जों नां थांगोन गासै दख'नाया जानांगौबा बिनि बेयाव हि नांगोन जेरै से किल' बा देर किल' जि नांगोन आरो गला बिनि दामाव मानि दाम पन्सास नङा जों जेनेबा जोंनि सम्पतिखौ जुदि द खना गांसेजों जुदि पन्सास हाजार त्रिस हाजार होना जुदि जोङो गानोब्ला जोंनि रांखान्थियाथ' जोबोर गाहायाव थांगोन ना नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोङो फोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो गाव गायनि आखाइजोंबो बा उइबिं सेन्टार खुलिनानै जोङो जि दानाय कालसारखौ जों लाना फैफैनांगोन आरो गभनमेन्टबो गोबां एन माने गभनमेन्टआबो गोबां दिनै बुंखादों दिनै जाय जोंनिनो बिथांमोना जेरै एम एल ए बिथांमोना जेरै फोसावखादों दानाय लुनायखौ बे जोङो बानायनो बन्द' खा मोन आ गुबुननिफ्राय फैनायखौ जों होबथागोन आरो जोङो वेभिं सेन्टार खुलिनानै होगोन होननानै फोसावनायखौ आं माने अब्ला नोंथां जोंहा जोंनि सावरायनायखो फोजोबबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय